औ
ओं खोनादों खो
औ फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय नोंथांनिसिम जासि हरबाय।
आंनिफ्रायबो गोजोननाय थाहरबाय।
औ दा बे समाव जोङो। ओ गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै जोङो रायज्लायनो रायज्लायनो हागोनना?
हागोन नोंथां हागोन। औ हागोन नोंथां, जों बे समाव गाननाय जोमनायनि बागै जोङो जों बर'नि गान्नाय जोमनाय बेनि बागै जोङो सावरायनोसै। दे बुंहरनो हागोन नोंथाङाबो।
औ गाननाय जोमनाय बुङोब्लाथ' जोङो ओ जोंनि बर' माने दख'नाफोरखौ जोङो गान बर'फोरखौ दख'ना गान्नाय नुनो मोनो आरो हारसाफोरखौ जोङो सारि मेखला बेफोरबायदि जों गाननायखौ नुनो मोनो। आरो दानि जुगाव गोबांङानो ओ सुरिजार लंपेन्ट टि सार्ट बेफोरखौ जों गाननाय नुनो मोनो।
औ
दख'नाया दख'नाखौ माबोरै बानायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना? माबायदि बानायो आरो बेनि बिनि बेसेनफोरा बेसेबां? बेफोरखौ बुंनो
दा आं बुंहरनोसै, जोङो दख'ना होननानै बुङोब्ला बर'नि गुबै ओ गाननाय-जोमनाय गाननायानो जाबाय दख'ना दख'नायानो जोंनि हारि नि मोनसे गानग्रा गाननाय जो गाननाय दो गाननायजोमनाय जेरैबायदि माने गोबां बेबायदि गाननाय-जोमनाय दङब्लाबो नाथाय जोंनि बर'नि गाननाया जाबाय दख'ना। बे दख'नाखौ बोरै बानायनाय जायो होननानै बुङोब्ला, बे दख'नाखौ खुन्दुंनिफ्राय बानायनाय जायो। नङासै होनबा?
औ
दिनावब्ला बिदि जों जोंनि न'खरफोराव बेबायदि न'खरफ्रोमबो न'खरफोराव बेबायदि जि दानाय बे जोङो दख'नाफोरखौ दानानै गानोमोन रावबो बेबायदि बायनानै मोनामोन आरो बाय बायनानै गानामोन गोदोनि दिनाव बयबो बो बिदिनो दख'नाया मोननै जादनि दङ जेरैबायदि मेख्ला दख'ना आरो लांगा दख'ना। नङासै होनोमबा? जोङो दखनाफोरखौ ओ मोनफ्रोमबो न'खर न'खरावनो दानाय जायोमोन आरो दानानैसो गानोमोन जोङो ओ आगरफोर एरो जेरै लांगा दख'नायाव आगर एरो आरो जोंनि मेख्ला दख'ना बेयावबो बो जों आगर एरनानै बिदि गानोमोन आरो आगर गैयैबो बेबायदि बिदन फोर दानानैहा जोङो दख'नाफोरखौ गाव गावनि न'खरफ्रावनो दानानै गाननाय नुयोमोन। आरो जायफ्रा रोङाब्लाबो बिबायदि आदि खालामनानै बा ओ बिदि दानो हरोमोन आरो बेबायदियैनो ओ गाननाय जोमनायखौ जोंनि दख दख'नाफोरखौ जों बुथुमनानै लायोमोन आरो नाथाय दानि दिनाव जों नुनो मोनदों जोङो गाव गावनि न'खराव इसानसालि गैयाब्लाबो जोङो दख'नाफोरखौ जोङो जोंनि बाजारफ्राव जोङो मेला फाननायखौ जोङो नुनो मोननाय जाबाय बेखायनो जोङो बायनानैब्लाबो दानो रोङाब्लाबो जोङो बिदि बायनानै गाननाय जायो आरो दख'नाखौ
औ नोंथांमोननि गामियाव बे दख'नाखौ दाबो बानायो नामा?
औ।
औ मोजां बिदिब्लाथ'। मानो होनब्ला दानि मुगायाव गोबाङानो बे दख'नाखौ दालिया बे मेसिनाव दानायफोरखौ गानो आखाइजों दालिया
आरो गोदोनि दिनाव ओ-ओ सानसेयावनो हरदों हर बेबायदि सिगांनि ओ जायफोर बिर ओ मा होनो बिरगोसि सिख्लाफोर दंमोन मुंदांखा ओ बर' आइजोफोर दोङोमोन बर' सिख्लाफोर दङमोन बिसोरो ओ मा होनो जों खोनायो जोंनि जारिमिन नि गेजेरजों जों मिथियो फरायनानै जोङो मो-मो मोनबाय। बिसोरो हरदों हर बेबायदि जि गामसा बेबायदि दानानै बेबायदि गावनि फिसायनो बेबायदि दानानै बिदि दावहायाव थांनो थाखाय थिनहरोमोन गोबां गोदोनि नि ओ ओ मा होनो बर' सिख्लाफ्रा ओरैबायदि बिर बिरगोनां बिरगोस्रिमोन आरो बिदिनो गाम्बारि सि ख्लामोन बायदि बिसोरो बिदिनो जि दानानै गोबां जि दा दायोमोन आरो बिदिनो दावहायाव गाव गावनि फिसायफोरखौ थोनहरोमोन बेखौ जोङो जारिमिननि गेजेरजों मिथिनो हायो ओ बिदिनो बिसोरनि गेजेरजोंनो दिनै बर'आ ओ जोंनि गाननाय जोमनाय दख'नाफोरा बिदि मुं ओ जानानै थालांबाय बिसोरो बिदि दानानै दिन्थिलांदोंमोन आरो आरो बर' दख'नानि मादाव बर' दख'नानि मादावहा जोङो गेजेराव बेबायदि गोबां बेबायदि समायना रमायना आगर आगरफोरखौ नुनो मोनो नङा होमबा
औ औ। औ खोनादों नोंथाङा बेफोर आगरनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होदो।
औ बिदिनो आं बुंनो बुंनो सानदों जोंहा गोबां बेबायदि आगरफोर दोङो जेरैबायदि जोङो मिथिनो हायो बेबायदि आगरफोरखौ जोंनि दख'नाफ्राव एरनानै ओ गान गानना गाननो हायो जेरैबायदि खांख्रिंखला आगर जोंनि ओ लांगा दख'नानि आगरफ्रा खांख्रेंखला आगर थायो आरो बिदिनो ओ दावराइ मोख्रेब ओ माखुरि आरो बिदिनो खासि हाथाय दिंखिया आगर बिदिनो ओ गुबुन गुबुन बेबायदि आगरफोर दोङो बेफोरखौ जुदि जोंनि दखनाफ्राव ओ एरनानै जुदि दायोब्ला समायना नुयो आरो समायो बर' सिख्ला बायदि माने समायफ्ले होयो आरो ना जोंनि दख'नाफोरखौ दा नोंथाङाबो बुंनो हागोन नोंसोरनि ओनसोलथिं बिदि गोबाङानो बेबायदि दख'ना गानो नामा?
औ औ गानो नोंथां जोंनिथिं गोबां गामियारियाव गोबां ओ बेबायदिनो दानाय लुनायखौबो जों नुनो मोनो आरो बायदि रोखोमनि बायदि रोखोम गाबनि दख'ना आगरफोरखौ एरो गामसा दायो। गाव गावनि फिसायफोरनि थाखाय गामसाफोरखौ दायो आरो आर'नाइ फालिफोरखौ दायो बेबायदि जों नुनो मोनो औ
गोदो जों दायो नुनो मोनदों गोदोनि बर' दानि बर' जों दायो फारागथि गोबां फारागथिखौ जों नुनो मोनबाय गोदोनि बर'फ्रा रावबो गुबुन गुबुन हारिनि ड्रेसफोरखौ गानामोन आरोना
औ
नाथायबा दानि दिनाव जों नुनो मोनबाय दायो जोंनि ओ बर' सुबुंफोरानो ओरैबायदि जानायखौ जों नुनो मोनदों माने गाव गावनि ड्रेसनि बादै गुबुन हारिनि ड्रेसखौ बा गाननाय जोमनायखौ बेबायदि गाननायखौ जों नुनो मोनदोंसै आरो ओ गावनि जि हारिनि दख'ना बेखौ जोङो नागार नागारलांनायखौ जोङो बांसिन निख्रुइ बांसिन नुनो मोनदों। जोंनि टाउन स टाउनफ्राव सोहोरफ्राव थानायफोरा
नंगौ दख'ना गाना गुबुन हारिनि जेरै सुरिदार कुरता बेफोरखौ गान गानो ओ नंगौ थिग माबेहाय जोंनि गामि ओनसोलारिनि सुबुंफ्राबो बेबायदि बांसिनखौनो गोबां दानि जि बर' आइजोफोर बेबायदि दङ बिथांमोना बिदिनो कुरता सुरिदार बेफोरफोरखौ गाननायखौ जों नुनो मोनदों बेफोर जाबाय गुबुन हारि नि ओ गानाय जोमनाय नंगौ जों अब्लाबोदि गुबुन हारिनि ओ गाननाय जोमनायखौसो बांसिन जोङो बेबायदि गोनांथि खालामनानै लानायखौ जों नुनो मोनदों
दिनै गाव गावनि हारिनि जि ड्रेस बेखौ लानानै गाननाय जोमनाय बेखौ लानानै जे गुबुन हादोरफोरावबो सिनायथि हैनो हादों नोंगौ जोंनि बर' हारिनि गाननाय जोमनाया जोबोद समायना बेखौ गुबु गुबुन हादोरनि मानसिफ्राबो बुंनायखौ जों खोनानो मोनदों आरोना जेब्ला बेखौ गाननानै बर'नि दख'ना आर'नाइ बेखौ लानानै मोसायोब्ला मोसाहैयोब्ला जोंनि बर'नि मोसानायखौनो बयनिख्रुइ साबसिन ओ नुनो मोनो बेखायनो जोंनि गाननाय जोमनाय फोरखौ जों गाव गावनि हारिनि गाननाय जोमनायखौ जोङो गाननांगौ जों नागारनो नाङा जों बर' सुबुं हिसाबै बेखौ आङो नोंथांनिसिम औ सानो आरो बुंथिबाय
औ दायो जेनेबा ओ इन्दि इन्दि जिया जोंनि थाखाय जोबोद मुंदांखा नङासै बे इन्दिहिखौ इन्दि फालिखौ बोरै बानायो आं एसे फोरमायनि जोङो बे इन्दि हिखौ, इन्दि फालिखौ फार्स्टावनो जोङो एम्फौ लाथाबो जोङो फिसियो, बे एम्फौ लाथानिफ्रायनो जोङो बिनि फिथोब मोनो। बे फिथोबनिफ्राय बे इन्दि फालि खौ बानायनाय जायो। बे इन्दि बुहु जोबोद माने ओ बे बेसेन गोसा होननानै जों बुंनो हायो औ। गोबां रां होनानै जोङो बे इन्दि फालिखौ जोङो बायनो गोनां जायो। मानो होम मानो होमबा बे इन्दि खौ गोबां खस्थ'नि गे खस्थ'जोंसो बानायनो हायो न ङा होमबा? बेनिखायनो बे इन्दि फालिया
जों गोदो नुदोंमोन आं बुंनो सानबाय फंनैसो बे इन्दि जिनि बिसय इन्दि जिनि बागै, गोदोबोला जोंनि ओ आबै-आबौमोना ओ आबै आबौमोनखौ जों नुबोदोंमोन आबैमोन खो नुबोदोंमोन इन्दिखो न'आव एम्फौ फिसिनानै बे फिथोबखौ फानामोन जेब्ला ओ बे फिथोब जायो बेखौ फिथोबखौनो गाव गावनि न'आवनो बेबायदि खुन्दुं बानायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो ना। बेखौनो बेबायदि जि ओ बानायनानै जि सोंनानै दायोमोन। नाथायब्ला दायो गोरलै जानानै फैबाय जोङो बेखौ न'आव बानायाब्लाबो एम्फौ फियाब्लाबो बे इन्दि खुन्दुंखौ जोङो मोननो हायो आरो दायो।
औ औ दे बिदिब्ला नों थां गाननाय-जोमनायनि सोमोन्दै नोंथांनिसिम नोंथांजों रायज्लायनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय आं मिथि मोनथियखौ नोंथाङा आंनो फोरमायबाय बिनि थाखाय नोंथांखौ धन्य'बाद होयो। औ
आंबो नोंथांनिफ्राय बिदिनो ओ गाननाय-जोमनायनि बागै बेबायदि सोलोंनो हाबाय जों गाननाय जोमनाय जों मा मा जोङो गाननाय जोमनाय बाहायो बेफोरफोरखौ जोङो सोलोंनो आङो सोलोंनो हाबाय नोंथांनि फ्राय बेनि थाखाय जोबोर जोबोर साबायखर थाबाय। बे खायनो जोंनि समाबो जानानै फैनायलाय औ जोङो दोनथ'लायनोसै गोजोन्थों।